ओ
औ खोनादोंदा ना नोंथाङा
ओ खोनादों
औ। ओ दायो नोंथाङा। फ्रिब्ला नोंजों मोनसे आयदानि सा सायाव रायज्लायनो होननानै ओ नोंथांनिसिम। हरनाय जादों। रायलाय जागोन ना। अब्ला नोंथांजों दायो। बर'फोरनि गेजेराव। ओ दोरोङारि जानाय लों लोंनाइनि अनगायै ओ आथिखालसिम गुबुन गुबुन जानाय लोंनाय हाबफैनायनि सोमोन्दै। सावरायनो सान्दों आरो। आ। जोंहाथ' गोदो-गोदायनिफ्राय जाबोबाय थानाय दोरोङारि। ओंख्रिफोर बा माखासे जानाय लोंनायफोर ओ दङ दा समजों लोगोसे। गुबुन। ओ गुबुन हारिनि बा समाजनि मानसिफोरजों थांलाय-फैलाय खालामलायनानै रायज्लाय होनज्लाय मिथिलायनानै जानाय लोंनायावबो जोंहा माखासे जोंनियाव। बजबनानै लानाय जाबोबाय। ओ बैसोरनि बादिब्ला। बिदि जोंबो जानो। सोलोंबाय आरो, मानो होनोब्ला? मानसि मानसिनि मोनसे आखु माबा मोनसे मोजां गोदान सोलोङोब्ला बेखौ बजबनानै लायो अब्ला ओ बै हारिनियाव हारिमुआवबो नै बेयो बोजब जायो आरो थिग बेबायदिनो जोंनि जानाय लोंनायावबो गुबुनफोरनिफ्राय। हाबफैनाय एबा गुबुननि सोलोंनानै जाजानाय माखासे जाग्राफोरखौ फोरा आथिखालसिम गोबां जाबाय आरो दा ओ बेबायदिनो जोङो बुंनो हायो। गोदो-गोदाय जोंनि बर'फोरा, गाहायै ओंख्रिखौ बा मैगंखौ सङोब्ला खारैखौ होनानै संनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव गुबुन समाजनि दिहुनथाइफोर नुनानै जेरैहाय थाव बाहायनाय बेफोरखौ नुनानै ओ जोंनि समाजाबो सोलोंनो हमनानै लासै-लासै आथिखालसिम बांसिनै थावखौसो बाहायनायखौ जोङो। नुनो मोननाय जायोसै आरो। ओम बेनिफ्राय आरो जोङो नुनो मोनबावो, माखासे गोदान-गोदान मैगं-थाइगंखौ, गुबुन हादोरफोरनिफ्राय लाबोनानै गायनानै एबा हाथाय बाजाराव नुनानै बायनानै लाबोनानै जानाय बेफोरखौहाय। जायनिखि खायसे-खायसे मैगंफोरा, आथिखालसिम सोरबा-सोरबा सुबुंनि थाखाय एखेबारे गोदान आरो। सिनायजाथारै आं बेखौ नुफेरनोनो मोनाखैमोन दिनैसो नुनो मोनदों बेफोरबायदि होनलायलायनाय जायो। नोंथाङा बेबायदि ओ माबाफोर मोनथिगौ नामा? एसे? बुंनो हागोन ना?
ओम जा जानाय लोंनायनि ना गोदान? दानि गोदान
औ
ओ जानाय-लोंनाय होनबाथ' मा होनो जों बयबो माखासे मैगंफोरखौ मोनथियो मैगंनि बेलायावबो माखासे गोबां दंङ जानाय लोंनाय मैगं-थाइगंवानो होन मायानो होना जानाय लोंनाय होनबाथ' गोदोनि ओैनो बुंखांबाय दासो गोदोनि मानसिफ्रा बांसिन मा होनो थाव थाव होनायखौ बांसिन जों बाहायनायखौ नुनो मोनामोन बांसिन जोङो मा होनो खारैजों मा होनदों दै जों एबा खारैजों रुनानै जानायखौ नुनो मोननाय जों आथिखालाव आथिखाल मुगायाव जों दा बेफोरखौ जों ओ मा होनो नेवसिनानै एबा मोजां मोनालासे बेनि थावनायखौ मोजां मोनालासे जों दा थाव बाहायनायखौ थावफोर बाहायनायखौ नुनो मोनसै थाव गोथां रिफाइन, मसला-मसलि बाहायनानै जों जानायफोरखौ जों नुनो मोननाय जासै आरो फुजायानो होन जिरायानो होन बेव रोखोमसे बायदि सामब्राम बेफोरखौ होन बेफोर जों बाहायनायखौ नुनो मोननाय जासै आरो गोदोनि समनिख्रुइ दानि समा एसे आलादा रोखोमनि जाबोनायखौ नुनो मोननाय जादों मानो होनबा लासै-लासै सोलायबोदों जों लासै-लासै सोलायबोदों आरो मा माखासे जानाय लोंनाय नेमखान्थि आसारखान्थि फोरखौ जों सोलायबोनायखौ नुनो मोनगासिनो ओ मैगंफोरनि बेलायाव जेरै जोंङो मा होनो ओ दाबसे जायगानिफ्राय जों गुबुन दाबसे माने बायलाय फानलाय माने माखासे हाथाय बाजारनिफ्राय लाबोना जों मैगंखौ लाबोयो ओ गोजान गोजान जायगानिफ्राय बिबादिनो फानफैयो बिदिनो माने बेफारिफोर लाबोनानै फानो बिनिफ्राय जोंङो बायनानै ला बायनानै लाबोनानै जों माने संनानै जायो बेबाय दि बेफोरबायदि मैगंखौनो जोंङो मा होनदों बेफोरो मेगंफ्राव जोंङो गोबां रोखोमनि मा होन हासार आरि बायदिसिनाफोरखौ जों गोबां रासायनारि हासार बाहायनाय एबा मुलि बाहायनायखौ जों नुनो मोन सै आथिखाल मुगायाव जोंनिख्रुइ दानि आबाद मावनाय एबा माखासे मैगं थाइगं मावनाय नेमखान्थिफोराबो सोलायनायखौ नुनो मोननाय जासै आरो। मानो होनबा जों गोदोनि दिनाव आ मैगं थाइगंफोराव जों मा हासार बाहाया माखासे हासार बाहायमोन जोङो मुलि बाहायामोन बेनि बेनि थाखायनो जोंङो माखासे बेमार आजार जानायफ्राबो खममोन दानि ओ दानि जुगाव जों मोनसे मैगं एबा माबा गायनो थाखायबो जोंङो मा होनो हासार नंङाबानो जाला आरो मा होनो मैगंफ्रा हासार होआबानो जाला बेनि थाखायनो जों बांसिन मानसिफ्रा हासार होनाय मैगं जानाय जोंङो माखासे बेमार आजार जानायफ्रा गोबां बांबोदों आरो। लोमजानाय सा जानायानो होन मानायानो होन। बेखायनो थाब थाब माबायो आरो
उम।
थाब थाब मानसिफ्रा जोरनायखौ नुबां नुनो मोनबांलिया आरो जोंङो। दानि मुगायाव मैगं थाइगंबाथ जों ओमफ्राय जों गासिबो मैगं थाइगं बायजोबो गायनायनि बेलायाव जों माखासे मैगं थाइगंफोर दं बेलेग हादोर एबा बाहेरानिफ्रायबो जों माखासे फुलि माखासेफोरखौ जों लाबोना गायफैयो। ओ फुलि एबा बे गर बेफोरखौ जों लाबोना गायफैयो बेबायदि बिदिनो जोंङो ओ बेबायदिनो हाथाय बाजाराव लांनानै फाननानै बेबायदिनो माखासे सुबुंफ्रा बायनानै जायो बेफोरनि बेलायाव बेबायदिनो लासै लासैनो ओ माखासे बेगरानो होन मायानो होन फुलियानो बेफोर लायनानै गायनायफोरखौ लाफानानै बिदिनो लासै लासैनो गोस सारलाङो आरो बेदिनो बेलेग बेलेक मैगं एबा नामफोर थायो। आरो बेबायदिनो बेनि गेजेरावबो जोंङो मा होनो जोंनि ओ जोंनि ओरैनो मा होनो लकेल ओनसोलावथ' जों ओरैनो लाफा लाइ दुन्दिया माखासे आलु बेफोरखौथ' जोङो मोनखायो आरो माख खासे बेफोरनि गेजेराव जोङो ओ बेलेग हादर निफ्रायबो एबा बेलेग जायगा निफ्राय बेलेग रायजो निफ्राय लाबानो ओ फानफै नायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो।
औ नंगौ बेबायदि
ओ मैगं आथ' अनेग रो खोम थायो अनेक मैगं जों दैज्लां एबा माखासे मेसें बोथोरावबो मावग्रा दङ आ बबेबा मैगङा मेसें बोथोराव जायो बबेबा मोनसे मैगङा दैज्लां बोथोराव जाया आरो बेबायदि आरो माखासे फोरनि थावनाय माबाफोराबो आलादा आलादा आलादा रोख रोखोम निखौ जोङो जानायखौ नुनो मोन आरो माखौबा माखौबा जोङो बेलेग बेलेग आइदियाजों संनानै जायो माखौबा गोरानै जायो माखौबा एसे ओ सिदोमा जायो एखौबा लाब्रा जायो माखौबा एसे फ्राइबायदि जायो बेबायदि जों अनेक रोखोमनि आ बे मुगायाव जों दा बे सोलाय बोनायखौ बेले बेजे जानानै माबाखौ नुनोसै नोंथाङा एसे फोरमाना हो दे।
औ औ नंगौ। गुबुन हादोर निफ्राय फैनाय मैगंफोर होननानै बुङोब्ला जोङो माख माखासे ओ चायना बा जापान बेफोर निफ्राय फैनाय लाइ मुला बेफोरखौबो जोङो नुनो मोननाय जायो। आरो बेजों लोगोसे मा माखासे फिथाइ सामथाइ जाग्रा बेफोरबो गुबुन हादोर निफ्राय जोंनि हादोराव आथिखालाव गोबाङै ओ नुजा फैबाय आरो जेरैहाय जोङो जोंनि आसामाव हाय बुज जायखौ नाखि खेर बुजा होननानैबो बुङो। बेफोरखौ जोङो गायनायानो जायामोन नाथाय आथिखालाव गुबुन हादोर बा रायजो निफ्राय सफैनानै बेफोरो जोंनि आसाम हादोरावबो गायजाबाय आरो बेबायदिनो बर' फोराबो नैबेनि आबादखौ खालामसै बेजों लोगोसे स्ट्र बेरि बेखौबो आबाद खालामनानै माखासे मुलाम्फा खालामनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायोसै। ओ बेनिफ्राय आरो जुखाम खुसेर बेफोरबोथ गोदो गोदाय जों बर सुबुं फोरजों बाहाय जायाखैमोन एबा गाय जायाखैमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ गोबां आबाद मावनानै ओ राङारि बिथिङावनो जा गावनि नां गौखौ सुफुंनायावनो जा बाहायनाय खौ जोङो नुनो मोननाय जाबाय।
औ
दा गुबुन निफ्राय बे फोरखौहाय ओ बजबना लानानै जोंनि बर'फोरा गोबां मुलाम्फा जानायखौबो जोङो मोननो हायो। ओ जानाय लोंनाय जि बेखौनोखि जोङो गायनानै बा ओ मोननानै जायोमोन। बियो थैयैयाव बे। गुबुन हादोरनि माबाफोराहाय जोंखौहाय मदद खालामदों आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि आइटेमस जानायाव बेफोरनि गुबुन गुबुन टेस्ट लानायाव आरो बेखौ आबाद मावनानै। खालामनायनि राहाखौबो जोङो मोननो हादों ओ मानो होनोब्ला जों। ओ बरफोराल जायै गुबुन जाग्रा बेखौबो जोङो आबाद मावनानै फाननो हायोब्ला गुबुननिफ्रायबो मोनसे। राङारि मददखौ जोङो मोननो हायो आरो।
दा बेनोसै गुबुननिखौ बजबनानै लानो हानाया बयनिबो खहा आरो मुलाम्फा दायो नों। बिथांजों आङो मुलाम्फानि बागैल सावरायनाय जाबाय खहानि। बागै। उनाव रायज्लायनोसै दायो। बेखिनियावनो दोनथनोसै नों। नोंथां नोंथांजों माखासे खोथा सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय ओं। जागोन।